नोंथां औ खोनादों।
औ होमबा जोंहा मोनसे आयदानि सायाव रायलायनि औ बे औ बेनो जाहैब बे ओ बर'फोरनि रायजो जानाय माने गोदो माबायदि जायोमोन ओमफाय दा माबायदि जाफैखो?
औ औ नंगौ नोंथां मोजां आइथाम
औ औ होमबा आं सावरायग्रोनोसै नङा होमबा? जागायग्रोनोसै औ-औ नोंथां दा बेनो बर'फोरा मोनसे आ गोदोनिफ्रायनो मिथिंगाजों मिथिंगाजों मिथिंगानि गेजेराव थाबोनाय ओ सुबुं माहारि नङा होमबा? माने मिथिंगाजों सिथाबनानै थाबोनाय दा मिथिंगाया जे फोरोंदों मिथिंगाया जे देखायदों बेफोरखौनो जों सोलोंना लाबोदों गोदोनिफ्रायनो ओमफ्राय जोंनि आ-आ जोंनि बर'फोरनि रायजो जानायाव माने बांसिनानो जोंहा मा जायो मिथिंगानिफ्राय बायदि जे सु मिथिंगायारि सम्पद दङ बेखौनो बाहायनानै संसार जायोमोन आरो नङा होमबा? जे रखम न'लु न' लुनो जोंहा औवा दङ थोरि दङ नङा होमबा? बेफोरखौ बेफोरखौ बाहायोमोन आरो मोसौ मैसो नङा होमबा हाल एवनोबा मोसौ ओमफ्राय बायदिसिना गारि जेनेबा दंफां लाइफां बिदि बोनोबा जोंहा मैसो गारि दंमोन। नङा होमबा? ओमफ्राय दाहोना रुवाथिबो दंमोन बहुतनो गोदोहाय नङा होमबा? माने गोदोहाय मान जोबामोन ओमफाय बिदिनो जोंनि आ माने मोनसे न'खरावहाय गासै बिदिनो दसजन बिस जन बिदि न'खराव थायोमोन आरो गोदोहाय
औ औ
गोदो जोंहा गायनाय फुनायावबो ओ बहुद दंमोन माने गायनाय फुनायाव जेेनामोन जोंहा नङा होमबा दा गायनाय फुनाय औ गायनाय फुनायाव जेेनामोन दा आबादखौबो बहुत मोनोमोन गोदो नङा होमबा दा बेफोराव जानाय लोंनाया माने बर'फोरनाव जोबामोन आरो ओ बोथोर नायै बोथोर रंजानाय नङा होमबा जे रखम बैसागु होन दमा सि होन जेरखम माखासे फुजा फोरबो दङ बेफोरखौ माने ज' ज' ओंखारलायनानै हाबा हुखा होन बेफोराव ज' ज' ओंखारलायनानै बहुत मोजां संसार जाबोदों आरो गोदोनिफ्रायनो
जाबोदों नंगौ नोंथां नंगौ
जोंहा रायजो जानायाव माने जोंहा सुबुं माहारिया माने जोंना जोबलायो आरो माने गावजों गाव हेफाजाब होलायनायाव बहुद माने जोंहा माने गोजोननाय मोनो आरो गामि ओनसोलावहाय
औ-औ-औ
माने ओ गोदोहाय गोदोनि समावहाय माने थांलाय फैलायाबो खमलायोमोन नङा होमबा ओ गोदो गोदोनि जुगाव मबाइलबो गैलायलायामोन नङा होमबा रायलायलायनो औ दा बि दिनो जोंना माने राय रायजोआ माने बिदिनो फिसा फिसा जायोमोन आरो गोदोहाय बिदिनो मोनसे थाब थाब थाब माने न'खर लानानैसो मोनसे गामि जायोमोन गोदोहाय बाद बे मोनसेयाव बिदिनो दसथा फन्द्र'था न'खरलाव थायोमोन आरो गोदोहाय माने बिराद फिसा फिसामोन ओमफ्राय न'खरावहाय बुहुद बुरजा बुरजा मानसि थायोमोन ओमफ्राय माने फिसा फिसौ फोरखौ बुहुद खाङोमोन आरो गोदोहाय
औ खाङोमोन नंगौ नोंथां
गोदो जानाय लोंनायबो जोबामोन नालाय रांखावरियाबो बांद्राय नाङामोन गोदोहाय नङा होमबा ओमफाय बिदिनो डाक्टार माबा हस्पिताल बिदिबो नांलायलायामोन गोदो नङा होमबा सिकितसाफोरा जोंना गामि ओनसोलावनो जाजोबोमोन
जायोमोन नोंथां औ
ओ सुबुं माहारि बांबोयै बांबोयै जोंहा दा गामि ओनसोबो गिदिर जाबोबाय नङा होमबा दा औ दा नखर न'खरफोराबो फिसा फिसा जालांबाय दानि जुगाव दानि जुगाव बिदिनो साब ब्रै साबाल' नुनो मोनसै नङा होमबा बहुद सोलायबाय औ गोदोनि औ गोदोनि बायदि ज' ज' ओंखारलायनो हाला बयबो साख्रि बाख्रि मावजोबबाय नङा होमबा दा बुहुद समायखौनो खम खम होलायनो होलायनाय नुबाय जोङो नङा होमबा गामि ओनसोलाव दा औ दा आजिखालि खाथि खाथि थांनानैबो रायलायला नङा होमबा दानि जुगाव मबाइल जुग जाबाय नालाय दा मबाइलजों गोजाननिफ्राय गोजान रायलायहरलाय लायो आरो गोदो गोदो हाबाफोराव माने माबादि जायोमोन जोंना माने एकदम न' न' थांनानै लेंहैथारोमोन गोदो नङा होमबा ए नोंथां जोंनि हा जोंनि ओरैबादि माबा दङ फोरबो दङ बे फोरबोआव नोंथाङा फैयो होननानै थाङै थाङै लें लिंहैयोमोन नाथाय दानि जुगाव मा नुखो जोङो मबाइल जों दाना लेंहरग्रा जाबाय नङा होमबा
नंगौ नोंथां नंगौ
नों माबासोखौ बे इनभाइटेसनफोरखौ दाना मबाइलजोंनो हरग्रा जाबाय माने मानसिया नुजाहैलायला आरो दा बेफोरनो माने माखासे ओ समजों लोगोसे जोंनि आसार खान्थि जायनाखि संसार जानायफोर बर'फोरनि रायजो जानाय बेफोर आस्थे आस्थे सोलायबोगासिनो दं आरो दा जोंहा गुबुन गुबुन हादरनि मानसिफोरबो बेरायनो फैयो आरो गुबुन गुबुन हारिफोरबो दा फैयो नङा होमबा दा बिसोरनिफ्राय जोङो बहुद सोलोंनानै लाबाय नङा होमबा ओ जेनेबा संसारखौ माबाददि जाबा साबसिन सुुखु सुखुसिन जायो बेफोरखौ जों सोलोंनानै लाबाय माने बुहुद ओ आपग्रेड जाबाय आरोना माने जों ओ गुबुनफोरनिखौ नायै नायै दा जोंहा बिदिनो बहुद जोंहा आजिखालि ओ मा जाखो गामियावबो थाबावला बांसिन नङा होमबा टाउन सहराव खारलांनानै संसार जाहैग्रा जाबावबायसो नङा होमबा औ दा बेफोर सो सोलाय सोल'खौ जों बुहुद नुनो मोनबाय आरो दानिया जोंनि बर'फोरनि रायजो जानायाव ओमफ्राय नोंथाङाबो एसे ओ मारै मारै नुबोदों राय रायजो जानायफोरखौ एसे नोंथाङाबो खोन्थादो
औ औ नोंथां जागोन
औ
जेन'खा नोंथाङा फोरमायलांबाय नोंगौ सैथो थारैनो जोंनि बरफोरा गोदो गोदायहाय नआव खाथि खाथि जोङो हेफाजाब होलायनाय बा मैगं थाइगं सोलायलायनानै रायजो जाबोनाय बेफोरखौ जोङो नुबोदों दा जोंनि ओनसोलावहाय
बुङोब्ला बेखौनो बुंनांगोन जे जोंनि बरफोरा गिबियावहाय जोङो नोंगौ नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनि गामिफोरा फिसा फिसामोन बेबायदिनो जोंनि गामियावहाय नखरफोरा बिदिनो जिबा ज अबबेबा गामियाव नैजि फ्राय बेफोरबायदि खम खममोन आरो सुबुं अनजिमाया नखरसेयावनो जि जन स्निजन मथा मथि बिदिफोरनि थायोमोन आरो आरो आबाद मावनायफोरा जोंना सिगाङो गोदोहाय बेयाव दाहोना रुवाथि लालायनाय आरो बेफोरबायदिखौ नुनो मोनदों आरो जमा जमा बेफोरबायदिनो दुब्लि फोथाराव गाजा गोमजायै आबाद मावनायफोराव
औ
गोग्गोमै माइ गायनाय जिखुनु आबाद बेफोरबायदि आबादफोरावहाय ग्रोम ग्रोम मावनानै
औ नोंथां
रायजो जाबोनायखौ नुबोदोंमोन दानि दिनाव ओ बुंनो थाङोब्ला जोंनि बरनि रायजो जानाय जि जेनोखि सिगांनिखौ नायोब्ला दायो गोबां सोलायनाय नुनो मोनसै जोङो दानि दिनाव दाहोना रुवाथि जोङो रावखौबो नुनो मोनला
औ नोंथांमोन
रावबो थादलिया आरो
औ नोंथां
फ्राय गोबां खमसै
औ नोंथां।
जोंनि आबाद मावनायनिफ्राय लायोब्ला जोङो दायो बे जुगा सोलायनायजों लोगोसे जोंनि मोसौजों हाल एवनानै जों माइ गायनाय बे जोबोद खमायबाय दानि दिनावहाय जोंङ टेक्टरजों गायसै बिदिनो गुबुन गुबुन आबाद फोरावबो जोङो टेक्टरजों हालेवनानै गायसै
औ नोंथां
बेबायदिनो जोङो न खाथि खाथि थांलाय फैलाया जोबोर खमसै नोंजों आंजों राय्लायनाय लोगो मोनलायनाय बेफोरबायदिनो फ्राय सिगांनिखौ नायोब्ला दायो गोबां सोलायबोबाय आरो जोंनि बरनि रायजो जाबोनाय बा जोंनि ओनसोलावहाय आरो आरो नुनो मोनबावो जोङो जोंनि ओनसोलफोरावहाय बे जोंनि बरफोरनि रायजो जानायाव
औ दे
गोदोनिजों रुजुनानै नायोब्ला सोलायनाय नुखाबायानो दा बिदिनो सोरनिबा हाबा बस बेफोरावहायलाय ग्रोम ग्रोम ओंखारलायनाय बेफोर बेखौ नुयो दासिमबो जेरै गोदोहाय दंमोन
औ
ओ दा ओ बे रायजो जाबोनायावहाय जोंना सुबुं अनजिमाफोरा जे ओ नोंथाङा जेरै बुंदों जे दानि दिनाव बेवहाय बयबो एसे साख्रिफोरबो मावबाय सोरबा गेदेर गेदेर एसे मानसि ओंखारबाय टाउन सहराव हा ला थाहैनानैबो रायजो जानायखौ जोङो दायो नुनो मोनसै नंगौ थारैनो नोंथाङा बुंनाय बायदि जोंनि ओनसोलनिफ्रायबो बेफोरबायदि रायजो जाहैनाय दङ
औ नोंथां औ
जोंनावहाय ओ बेबायदिनो माखासे जोंनि बर'फोरनि गारनो हायै फोरबो जेरै जोंहा बैसाग मागो बेफोरबायदि फोरबोफोराव बै टाउनाव रायजो जाहैनाय सम सुबुंफोरा जोंनि गामिनि बा गावनि आंगो गामियाव बिसोरो नुजाफैनानै जे गामिजोंहाय गोरोबफानानै ओ रायजो जाबोनायखौ दासिमबो नुबाय दं आरो दा नोंथाङा आंनि ओनसोलनिफ्राय जे जोंनि गोदोनिफ्राय दासिम रायजो जाबोनाय माब्रैहाय दंबा जोंनि आं बेखिनिखौ खौ नोंथांनिसिम दायो फोरमायहरबाय
औ नोंथां औ
दा जोंहा समाबो बारा गैला नोंथाङा माबाफोर बुङोबा
औ बेनो नोंथां माने ओ जोङो जेसेबां नुबोदों नङा होमबा दा बहुद ओ सोलायबाय नङा होमबा आजिखालि ओ रांनिबो गोनांथिनि थाखाय मानसिफोरा बाहेरायाव थांग्रा जाजोब्बाय नङा होमबा? दा आजिखालि हौवाफोरा बांसिन बेंगलर होन माबा होन दिल्ली होन बेफोराव थांनानै खामानि मावहैग्रा जाबाय। नङा होमबा? नङाबा गोदो गामियावनो आबाद गायनानै आबादजोंनो थांनानै थायोमोन नङा होमबा? औ। दा बुहुत हौवाफोरखौ खम नुनो मोनसै गामि ओनसोलफोराव।
नंगौ नोंथां औ‌
दा होमबा नोंथां जोंहा ओ उनाव रायज्लायबावसै बेफोरनि सोमोन्दै। नङा होमबा? ओ आरो गुबुन आइ नि सायाव जोङो रायलायनोसै उनावहाय नङा होमबा? दा बे आयदानि सा सावरायनायखौ जों एसेयाव दोनथ'सै नामा नोंथां?
नंगौ नोंथां औ दे दोनथ'जासिगोन नोंथां दे। गोजोनबाय दे नोंथां औ नोंथांनिसिमबो दे।